औ हेल। हेलौ, ओ खोनादों। दा बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय जाबाय। ओ दायो बे समाव आंखौ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं एसे ओ सैमानि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै ओ कल खालामनाय जादों। रायज्लायजागोन ना?
औ औ जागोन।
औ, ओ दिनैनि दिनाव जों सैमा। सैमा होनना बुङोब्ला बेखौ न'आव फिग्रा जुनार होननाबो मिथिनाय जायो आरो सैमा होनना बुङो ब्ला दिनै गासैबो मिथियो आरो न'आव गासै लाहाबो मासे मासे बेफोरबायदि सैमाफोर फियो आरो जोङो बे सैमाखौ ओ सिखाव नेग्रा बेफोरबायदि गोबां सिखाव नेग्रा सिखाव सोंग्रा होननानै जों सैमाखौ जों मिथिनाय जायो बिनि गासैखौबो आरो जों सैमाखो नायनो थाङोबा गोबां जातनिफोर थायो, गिदिर फिसा बेफोरबायदि सैमाफोर दं। नाथाय जोंनि बेफोर गामि आ सिंफोराव नायोब्ला जों बेबायदि नुनो मोनलिया। नाथाय जों नि जि गामिफोराव थानाय सैमा बेफोरो जाबाय जि आ लकेल सैमाफोर बेफोरखौनो फिसिनानै न'आव सिखाव नेनो थाखाय बा सिखाव फैबा सोंनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो सैमाया गोबां बेफोरबायदिनो बेदरफोर जायो आरो सैमानो न'नि बिगोमाया ओंखामफोरखौ होनाय जायो आरो जों नुनो मोनो सैमाया फिसाबो होयो आरो बिदिनो आ गोबां बे बेफोरबायदि आदब खायदाफोर फोरोंनो फोरोङोब्ला आदब खायदाफोर ट्रेनिंफोर होयोब्ला सैमाया रोङो आरो सैमाया मानसि दों सार गोमोन जायो बिदिनो आ आरो सैमखौ जों नुनो मोनो आं इदिनो गोबां गोबां खा गोबां गुबुन गुबुन कालारफोरनिबो जों नुनो मोनो जेरैहाय जों गोसोम कालारनि नुनो मोनो जाथि खाालारनिबो जों नुनो मोनो गुफुर कालारनि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन कालारफोरनिबो जों नुनो मोनो आ आरो नोंथाङा जुदि बिनि सायाव माबाफोर गोबां मिथिबावोब्ला एसे आंनो फोरमायनो हागोन
सैमा सैमाया माने गोबां रोखोमनि थायो नंगौ खायसे ओ सैमाफोरा माने एसे एसे गिदिरबो थाख थायो फिसाहैबो थायो आरो सैमा आथिं थोंब्रै दङ बा बिदिनो नायनो थाखाय मेगन थाइनै दङ सैमाहा आरो जानो थाखाय खुगाबो दङ बा हााइफोरबो दङ सैमाहा बिदिनो खोमा दङ ओ बेफोर बेबायदि सैमाहा आरो गोबां गाब निबो थायो सैमाया आरो जों सैमा फोरखौ न'फोराव गासिबो फिसिनानै लानाय जायो ओ बिदिनो सैमाफोरा माने माखौबाफोर जों फोरोङोब्ला बा सैमाफोरखौ जोङो ज' बा बेफोरबायदि फोरोङोब्ला सैमाया माने बुजिनाय जालाङो खायसे बुजिनानै माने बै फिसिग्रा मालिकफोरखौ मानिग्रा जायो बा बिदिनो हरफोराव सोरबा सिनाय मोनिफोर फैनाय नुयोब्ला बा बिसोरो सोङो सैमाफोरा बेफोरबायदि खालामो आरो सैमाया माने ओ फान्था फान्थि बेफोरबायदि थायो फान्थिफोरा जे सैमाया फिसाबो होनो हायो बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि होयो आरो सैमाया जोंनि जानाय बा ओंखाम ओंख्रिफोरखौ होयोब्ला सैमाया जायो बेदरफोरखौ होयो अब्लाथ' बिसोर बांसिन जानो मोजां मोनो बे सैमाफोरा माने गासिखौबो जायो ओ बेफोरबायदि आरो नोंथाङा बुंबावनो हागोन
औ जि नों बाथ्राफोर बुंलांदों बेयो सैथो जों नुनो मोनो जि सैमा बे ओ फान्थि फान्था बेफोरबायदिफोर थायो आरो फिसा होनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो सैमाया आथें थोंब्रै आरो बिनि आ बिहा मेगन थाइनै दं आरो बेफोरबायदिनो जानो थाखाय हाथाइफोर दं आरो जों सैमानि हाथाइफोरखौ नायोबा सैमानि सैमानि हाथाइफोरा गोबां गोफार गोफार बेफोरबायदि थायो आरो गोब गोबाङानो बेफोरबायदि सैमाफोरखो फिन न'आव फिनानै बिदि सिखावनिनो थाखाय आ बा गावनि लोगो बायदियै लाखिनो थाखाय गोबा गोबां बे बेफोरबायदि ट्रेनिंफोर होननानै फुरां मानि होग्रा बनायनानै लायो । बेदिनो । फियो आरो गोबां बिदि जायफोरा फियो खायसेया जायफोरा हागौ बिसोरो ना बेदरफोर बायनानैै सैमानो लागै जानो थाखाय होयो आरो जायफोरा बेफोरबायदि ना बेदर सथरफोर बायनो हायैया बिथांमोना आ बिदिनो खामफोरखौनो होनाय जायो जों नुनो मोनो दिनै आ आरो जोंनि न'खरावबो दिनै आ बेफोरबायदिनो मानै माथाम सैमा थायो । आ सोरहाबा बेबायदिनो मासे मानै नाथाय जों नायनो थाङोब्ला गासैनि न'खरावबो मासे मानै बेफोरबायदि सैमाफोरखौ जों लानायखौ नुनो मोनो मानोना सैमाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि माब्लाबा हरफोर समफोराव माब्लाबा समाव बेफोरबायदि सिनाय मोनै मानसिफोर फैयोब्ला सोंनानै मानसिखो मिन्थिहोयो जेन सोरबाफोर सिनाय मोनै मानसि बा सोरबा हराव नोंथां बा आंनि न'खराव बेफोरबायदि फैदों होनना सैमाया जोंनो बिदि सिनायथि होयो आरो सैमाफोरनो गुबुन गुबुन नामफोरबो होनाय जायो जेरै सैमानो गाव बिनि बिगोमाया सैमानो जिखौ अन्नानै मुं होयो बे मुंजों लिङोब्ला सैमायाबो बुजिनाय जायो आरो गावनि मुंखौ गाबज्रिनाय लोगो सैमाया आ बिगोमानि फारसे खारबोयो आरो बिनि आबाद्रा गासैखौबो मानि जों बेफोरबायदि । नुनो मोनो आरो गोबां सैमा जों आ नायनो नो थाङोबा बेफोरबायदि टाइगार नामफोरनि सैमा बेफोरबायदि ओ
औ ।
अजोन नामफोरनि सैमा बेफोरबायदिनो थिकु पिकु नामफोरनि सैमा बेफोरबायदि जों दोननायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो गोबां स आरो टाइगार बेफोरबायदि नामनि सै सैमाखो बांसिन बिदि नामनि जों मोननो हायो दिनै । नि दिनफोराव गोबाङानो बेफोरबायदि गावनि सैमाफोरखौ नाम होदों आरो गोबां नायनो थाङोबा टाइगार मुंनि मुं दोनजानाय सैमाफोरानो बांसिनै दं होनना आं मिथियो आरो बिथां आरो दायो बे समाव आं । मोननो एसेसे सम हगारदों नोंथाङा जुदि बिनि गोथौहै नायबिजिरनो बिजिरदों आरो मिथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन ।
ओ ओ सैमाफोरा जे सैमाफोरनि लाइफ बा जेन जेनेबा दस बा पन्द्र' बोसोर फोरहालागै बिसोरो जोरो आ सैमाफोरा जानो हागौ गुबुन खायसे सैमाफोरा माने थबैनो बा थैलांनोबो हागौ । खिन्थु फ्राय सैमानि लाइफ बे माने टेन टु फिफटिन इयार्सहालागै जायो । सैमानि ओ बोसोरा बेसेबांखिनि बोसोरखौ सैमाया जोरनो हायो । बेफोरबायदि । आरो
औ नंगौ औ नों । थाङा जि बुंलांदों जे सैमाया दस ओ पन्द्र' बोसोर बेफोरबायदिसिम जोरो होननानै बुंदों नोंगौ । दिनैनि दिनाव । ओ सैमाफोरनो ओ सैमाफोरनि आयुआ दस बा फन्द्र' बोसोर बेफोरबायदि जों मिथिनो हा हायो जोंबा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन खिथाबफोराव नायनानै जोङो मिथिनो हायो बिदिनो ओ गोबां सैमा फोरबो जों दिनैनि दिनाव फिनाय आरो बेफोरबायदि गोबां बेमार आजारबो जानाय नुयो सैमाफोरफोरखौ सैमाफोराबो गासै बिसोरहाबो ओ गावनि बिगोमाखौ सिनायनो हानाय गोहो बोलो बेफोरबो दं गासै सैमाहाबो आरो बिदि बिदिनो सैमाया ओ गासै खामानि थोननायफोरखौ रोंग्रा जायो जुदि गावनि बिगोमाया मोजांहै फोरोङोबा सैमाया ओ न'नि मासे फिग्रा जुनार मोजाङै मिथिनाय जायो आरो गावनि बिगोमाया जुदि बे सैमाखौ ओ मोजाङै आल लायोब्ला साखोन सिखोन दिनोब्ला मोजाङै फोरोङोब्ला मोजां बेब'हारफोरखौ फोरोङोब्ला मोजां आयदब आदब खायदाफोरखौ फोरोङोब्ला बे सैमाया गासै खौबो रोंलाङो आरो मानिग्रा जायो आरो गासै बुंनाय बायदि मावग्रा जायो। बिदिनो गोबां सैमाफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय किसुमान सैमा फोर दङ ओ जिफोर सैमाफोरा बा मानिनो फोरोङैनि गावनि बिगोमाया फोरोङैखाय गुबुन गुबुन सैमाफोरा रोङै जालाङो ज' होनब्लाबो ज'नो रोङै बा खामनाङा होनब्लाबो खालामनो रोङै बेफोरबायदि जालांनाय जायो सैमाफोरा नाथाय जाय बिगोमाया मोजां गोसो होनानै बा मोजाङै आल लानानै फोरोंदों बेफोरबायदिसो सैमाफोरखौ जोङो मोजाङै गावनि ओ बिगोमा बा मालिकखौ मानिनायफोरखौ जों नुनो मोनो। ज' होनब्ला जनाय बा होसो होनबोला होसो नाय अर होनबा अरनाय। ओ जा होनबा जानाय जाथ'नाङा होनबा जा- जायालासिनो नेनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। दलद था होनबा दलद थानाय बेफोरबायदि जों सैमा फोरनि बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेफोर गासैबो सासे ओ ओ मालिकनि सायावनो दायथ' थायो जे सैमाखो फियोब्ला मारै मोजां खालामनो हागोन बेफोरबादि आरो सैमखो ओ बिनि गासै उददिस'आनो जादों सैमानि गासै उदिस'आनो जादों बेखौ न'आव फिनायनि जा होनानोजाबाय आ बेखौ सिखाव नेनो थाखाय बा न' नेनो थाखाय आ बिगोमाया बा आ मालिकफोरा बान गावबा गावनि न'फोराव बे खार'नाव फि फिनाय जायो आरो सैमाया नायनो जोबोद समायना आरो मोजां आरो बेखौ फिनो गासैबो न'फोराव फियो मोजां मोननायखाय आं बेसे खोनोबुंङो उम। आरो बेसे यावनो आं दिनथ'नो सानो नोंथाङा बिनि सायाव मा माबाफोर बुंबावनोबा बुंनो हागोन।
आतसा ओ सैमाहा लानजायबो दङ नङासै? आरो मा होनो सैमाखौ। थ जों न'आव फिसिखायो न'आव फिसि। फिनायजों लोगोसे बे पुलिसफोरा बाहाय। सैमाफोरखौ लायो नंङासै। सोरबाफोर सिखावफोरखौ बा। सोरबा गाज्रि खामानि मावनानै खार। नाय मानसिफोरखौ बि। ओ होसोनाय। फोराव हा बे सो। सैमाफोरखौ लायो मानो होनब्ला। सैमानो जे मोनामनो हानाय। बा बियो बहुत माने। गोरा मोनामनो मोनामनानै जे सैमाफोरा मिथिनो मोनोबा आरो खारनानै बेफोरबायदि खारनायफोरा सिप। पिजाइस। सैमाफोरनिया खोनानायफोरा। मोजां बेफोरनि थाखायबो। पुलिसफोराबो सैमाफोरखौ बाहायो स बे बेफोरनोसै सैमानि सोमोन्दै ओ नोंथांजों आंजों। जेसेबांखिनि रायज्लायबाय। सैमानि सोमोन्दै दा दोनथनोसै ना।
जागोन दे नोंथांनिसिम गोजोननाय हामग्लायनाय आरो बाहरनाय जाबाय नोंथांनिसि हामबायसै बिदि सैमानि सोमोन्दै रायलायनायनि थाखाय।
औ औ जागोन दे।